खोनादों अ आं थांनि माथोखौ एकदम खोनाथाराखै एसेल' खोनादों आरोना नोंथाङा एसे माबा लादों माइकखौ खाथियावलालाय।
दा खोनादोंं ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ दे नोंथाङा मानि थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जों बेबायदिनो एसे सरासनस्रा बाथ्रानि बागै जों एसे सावरायनो होननानै कल खालामदों आरोना नोंथां बिदिबा जों ए से सावरायो नामा ओ नोंथाङा मा बिथिङाव सावरायनो बुंलाय नोंथाङा।
दा जोंनि जि बर' समाज गोमालांनाय माखासे बाथ्रा फाव बेफोरनि सायाव एसे रायलायनोसै नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां जोबोद मोजां‌। बे नों थांनि जा ओ बिथिङाव सावरायनो बुंनाया जोबोद मोजां।
औ
आं बेबादि बाथ्रा भावफोरखौ आं बारा मोनथिया नोंथां मोनथिब्लाबो जों गोदो ओ जों फरायसालियाव फरायनायफोरखौनो आं एसे एसे गोसो दं आरोना
औ दे बुंजागोन दे।
ओ नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथाङा एसे आंखौ ओ बुंफिनना होबानो जाबाय जुदि आङो गोरोन्थि बुंदोंब्ला
दे जागोन दे
औ जेरै नोंथां हायाव ओ मोफौ गोजौआव बाहागो होननाय दंना
औ औ नोंथां नोंथां औ
खोनादों?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ आरो बेबायदिनो ओम गोजाननि हाजोआ ओ समायना ना मा दंमोनलाय मोनसे
औ नंगौ
नंगौ अ गोजाननि हाजोखौ नुहरनायाव
समायना नुयो
समायना नुयो ना औ बेेबायदि दंमोन आरो ओ सैमा सै-सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय मोनसे दं आरो बेबायदिनो माबा दंमोनलै आं बावलायलांबाय दा नोंथाङा फोरमायदो बिदिब्ला
अ दा आङो औ उनाव माने फोरमायगोन दा नोंथांनाव आं सोंग्रोनो सानबाय माने दा बे जोंनि दा बे बाथ्रा फाव औ औ औ औ
औ दे बिदि आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै जेरै गोजाननि हाजोखौ जोङो समायना नुहरो नाथाय जेब्ला जों खाथियाव थांब्ला जों बिनि गाहाय गोजौखौ नुनो मोनो नङा होमबा बेबायदिनो जों गोजान जायगायाव थांनानै बा इयुनावहा जों बांसिन ओ खोथा सानो आरोना ओरै खालामगोन बिदि खालामगोन आं होननानै जेब्ला जों समाव हास सहैयो एबा इयुनाव सहैगोन अब्लानोसो मोनथिगोन दे जों गोबां जेंनाजों जुजिनांदों आरोना बै समावहा आरो बेबायदिनो जेरै जोङो गोजान जायगाखौ जोबोद मोजां नुहरो नङा होमबा गोजाननिफ्राय मेगनजों नायबोला बेबायदिनो जेब्ला जों खाथियाव थाङो अब्ला जों बे जायगानि जेंना फोरखौ ओ बा बेनि जोबोद खस्थ' जानाय बा गाहाय गोजौ बेफोरबायदिखौ जोङो भुगिनाङो आरोना थांनानै। जेरै आं नोंथांनि सिगाङावहा बिदिन्थि थिबायदि होनसै बेबाय दि ओ बाथ्रा भावनि थाखाय जेरै सुबुङा गोजान जायगायाव ओ जोबोद समायना नुहरदों आरो ना जेबोरै गुबुन हादोराव थांनो थाखाय बिथाङा थाग थियारि खालामदों आरो। बिथाङा मोनथिया जे बै हादोरावहा मा मा जायगा जा जाना दं बा मा जागासि नो नाथाय बिथाङा बै जायगाखौ जोबोद मोजां नुहरदों आरो ना। गावनि न'निफ्राय थानानै जेब्ला बिथाङा बै हादोराव थांबाय बा बै जायगायाव थांबाय थांनानै बिथाङा जोबोद खस थ'फोर भुगिनांबाय आरोना। बेहायनो बिथाङा मोनथिबाय जे बे बाथ्रा भावखौ बिथांनि थाखाय जोबोद ओ बियो मिलायगोन आरो। जेरै औ मिलायो। औ। बेबायदि आरो मोनसे या मामोन ओ सैमा सों सोंनाया अरनो रोङा आरो अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाया औ बेनि ओंथिया आं मोनथिनायाव दे। नों थाङा जुदि आंनिया गोरोन्थि जायोबा थाङा ओ मोजां खालामनो हागोन आरो ना। गेबें खालामनो हागोन आरो आंनि बुंनाय जेरै आं बुंनोसै नोंथांनि सि सैमा सोंनाया अरनो रोङा आरो अखा खोरोमनाया हानो रोङा। जेरै अखाया खोरोमबाय थायो नङा होमबा बांसि सिन बांसिन खोरोमो नाथाय अखाया नो गोलैया बा हाया। आरो जों मालाबा लामाफ्राव थाङोबा सैमाया बा जाय न'खराव बे सैमाया थायो बै सैमा थानाय नखर थांबा सैमाया जा सोङो आरोना जोंखौ सोंबाय इयो अरा आरोना जोंखौ। बेबायदिनो सासे सुबुङा जोबोद ओ ओ रागा जोंना देखायो आरो मालाबा। नङा होमबा रागा जोङो नांलायो बा गोबोद ओ बुलायहां बुलायहां जायो नाथाय बिथाङा आखाइ थिखाङा आरो ना मालाबाबुद। दे आं बेखौसो मोन्थिदों आरोना नोंथां। आंना गोरोन्थि जादोंबा नोंथाङा गेबें खालामना होदो बिदिबा दे।
दाथ' थिगानो जादों नोंथां बुंनाया थिगानो।
औ।
दा आं मि थिनाय माखासे जि बाथ्रा फाव दा बेखौ आंबो फोरमायनोसै।
नोंगौ।
दा जेरैबायदि ओ जोनिया अनला खारियाव आगान थाया
नोंगौ।
खोनादोंना नोंथाङा? औ। दा बेफोरबादिनो माने जोंहा सेखा माने सेखा गोदाना सान्थाम हिनजाव गोदाना दान्थाम।
औ नोंगौ।
औ बेफोरबादिनो जोंहा ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननाया
नोंगौ।
औ बेनिफ्राय जोंहा बेफोरबायदिनो जिबौबो थैया लावथिबो बाया
नोंगौ।
औ बेफोर बायदि गोबां जोंनि बर' समाजाव माने ओ गोबां बाथ्रा फाव ओ दङ' आरो गोबां ओंथि फोरमायनाय जेरै बायदि जोंहा थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय
औ।
ओ दंबावो गोबां दंबावो दा आं गिबियाव बे थुरि नुब्ला बा थि गारो होननाय बाथ्राखौ आं माने एसे फोरमायना होनो ओंथिखौ। नोंथांनो फोरमायना होनो
औ नंगौ दे
दा बे थुरि नुब्ला बाथिगार होननाया। दा बाथि बुङोब्लाथ' मि जे जोंहा जायखौ बाननानै लाबो जायजों बाननानै लाबोयो नंङा होमबा।
नंगौ।
औ दा बे जोंहा थुरि हाग्रा गोदोनि समाव। थ'जोंना थुरि हाग्राजोंसो न' लुयोमोन नंङा होनबा।
औ।
दा थुरि हा थुरि हाग्राजों न' लुयोबा जोंहा थुरिखौ हाहैनो थांङोब्लाथ' जोंनो बे थुरिखौ हानानै लाबोनो बथि नांगौ जायो नंङा होमबा।
नंगौ।
दा बे बाथिखौ माने बाथिजों माने लाना फैयो आरो बेनि थाखाय बे बाथिखौबो लांफानो नांगौ आरो जेराव थुरि हाग्रा थायो बेयावसो बे बाथिखौ लांफायो ओरै होननाय बेफोरबायदि आरो दा बेबायदिनो जोंनि न'खरफोराव माने हाबा जानो गोनां सेंग्रा बा सिख्ला दङब्ला माने बिनि जरा नागिरनो थां थांङोब्ला बे बाथ्राफोरखौ माने बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो। दा बेफोरबादिनो जोंहा बे जिबौ बो थैया लावथिबो बाया होननाया माबा माबा मोनसे खामानि मावो बेबो जाफुंङासै आरो मोनसे खाम बाथ्रा मोनसे खामानियाबो जाफुंङासै बे मोननै माबाया माने मोनसेबो जाफुनङासै माने बे बाथ्राखौ फोरमायनो बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो। दा नोंथांङा आरो माबाफोर ओ मिथिनो बावनाय दंङ नामा बेफोरबायदिनो
औ आं दा नोंथांनि सिगांङाव मोनसे गोसो फैदों आंहा मोनसे बाथ्रा बाव जों बेखौ बाहायोमोन गोदोबो बा दाबो बाहायो जेरै अखा हाखांब्ला साथि थि लायो मा दंना मोनसे
औ औ औ।
नङा होमबा औ अ अखा अखा हाखांबा फख्रि हमनाय उम बे जों फुख्रि गानोना गोजौहा। खर'आव जोंनि खर'हा जोंनि खर'आव फुख ख्रि गानामबा जोंना। हालेवनो थांबा मानिया औ बेखौनो होना होना होमबा औ। अखा हाखांब्ला फुख्रि हमनाय माने बेनि ओंथिया ओरैबादि जे माबासे जाथाय जाखांबाय आरोना। जाथाय जाखांनायनि उनावसो बे मानसिया सफैबाय आरो। बा बिथाङा सोंहैबाय आरो ना। जाहाय जाखांनायनि उनावसो बेबायदि बा बेबायदिनो नङा। बा सिखाव सासे सिखाव फैबाय न'आवहा। सिखावा फैनानै। खावजोबना लांबाय लां थांखांनानैसो उनावहा पुलिसा फैनाय आरो बेबायदि आरो बा रायजोफ्रा फैनाय आरो बेबायदि आरोना नङा होमबा औ आरो मोनसे दंमोनना ओ गराय नुब्ला सिं बायो होननाय
गराय नुब्ला सिं बायो औ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा गराय नुब्ला सिं बायो होननाय मोनसे दंमोनना बेयो जाहैबाय नोंथां गराइ नुब्ला सिं बायो होमबाथ' जोङो गराइ होनबाथ' जों माखौ होनो जों ओ गाखोनाय। गाखोग्रा जों गराइखौ जों गाख दैमोन बेबायदिनो जेब्ला जों माबा फोरो सोरावबा थांनोबो बुंबाय सोरबा बा आं गावआनो थांनांगौ आरोना बिदिन्थि बादियै आङो दा थांनो आंहा जेबो आइजें गैया आरोना गारि मथर जेबो गैया आरो बिदिब्ला आं थांनो नागिरदों नाथाय आंनो आथिंजों थांनां अ आङो थाबायनानै नाथाय ओ गरायाइखौ नुबाय होनना लाङो बा गारिखौ नुबाय साइकेलखौ नुबाय नालाय आं हारसिं बायबाय आरो आं बेजों गाखोना थांनोसै। सेरोना बेबायदि ना।
बाबाय थारमाने थाबायनानै थांनो।
औ बानानै आरो। औ नङा होमबा बे ओंखयानो बुजायोना।
आ नंगौ। बिदिब्ला जोंहा नोंथां जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां।
औ समा जाबाय होनबा ना।
औ समा जाबाय जों आरो ए बिदिबा गोजोननाय थाबाय बिदिबा ना नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे गोजोनथों औ।